हेल' नोंथां अ नोंथां खोनादों ना। ओ नोंथां आं फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय आं नोंथांनाव ओ हरनाय जादों। नोंथांनाव सम दंना ओ जोंनि बर'नि ओ दोरोङारि फोरबो जेरै बैसागु आरो दमासि बेनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन। ओ गिबियावहाय बैसागुखौनो फोरमायना होग्रोसै आं नोंथांनो। ओ जोंहा बैसाग सागु जायनाखि फोरबो जोंनियावहाय बैसागिबो होनना बुंनाय जायो। ओ बैसागु जेनाखि फोरबो बे बखौहाय जोंनि बर'निनो आंगो फोरबो होनना बुङोब्ला जोंहा गोरोन थि जानाय नङा ओ बैसागु फो नियाव नुनो मोनो ओ गिबियावहाय मोस सौ बैसागु बेनिफ्राय मानसि बैसागु फालिनायखौ जोंनियाव नुनो मोनो ओ जोंनियाव बैसागुखौ इंराजिनि जिब्रै, जिबा, जिद' ओ बे थारिखाव जोंहा फालिनायखौ नुनो मोनो। जायनाखि
औ।
से गिया मोसौ बैसागुखौ जिब्रै खालार खारि फालिनाय जायो ओ जिब्रै खालार खालिनि फुङावहाय जोंहा सिखारनानैहाय बा रिंगा बा अ ब्रै रिंगायाव सिखारनानै जोंहा जाया लोङा जोंनि न'नि मा मोसौ खौहाय जोंहा न'खरनि दंग' दं कल बा खाथियाव दैमा दैसा सा दङब्ला दैमा दैसायावहाय लांनानैहाय जोंहा गिबियाव थुखैना लाग्रोनायखौ नुनो मोनो।
औ नोंथां।
जोंहा थुखैखांनायनि उनाव जोंहा बायदि बायदि फिथाइफोर जेरै लाव फान्थाव बेनिफ्राय आलु बा बानलु बायदि बायदि फिथाइफोरजोंहाय जोंहा माला खालामनानै ओ नो खुन्दुङाव हाय नो खुुन्दुंखौ दोंनै सानानै नो खुुन्दुंजों सुनानैहाय जोंहा मोसौनो गानहोनायखौ नुनो मोनो आरो मोसौनो गानहोखांनानै जेब्ला न' फारसे होबोयो अब्ला मोनसे सुंद' मेथाइ खनो जायखौ जोंनाव मेथाइ होनना बुङो ओ मेथाया बेनोदि लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एर जा बिमा बिफा गायदे बायदि दाजा होननानै जोंहा मेथाइ खननायखौबो नुनो मोनो आरोखि दा नै थि ओ नैथि बैसागावहाय जोंहा ओ मानसि बैसागु जायनाखि ओ मानसि बैसागुआव जोंहा ओ जेरै जायनाखि फुङाव सिखारनानै हाय गिबियावहाय जोंहा गेदेरा ओन्दैखौ ओन्दैया गेदेरखौ मान होनानैहाय जोंहा मान लालायखांनायनि उनावहाय ओ हान साखाथि नि हाग्रा बंग्रायाव थांनानै जोंहा ओ सेजौ सेथा गोखा गोखै मैगंफोरखौ नागिरनानै जेरै ओ खान्थाल रायदों खाथ्रि बिदि बायदि बायदि गोखा गोखै लेबु बायदि बायदि फिथाइफोरखौ नागिरनानै जोंहा अमा बेदरजोंहाय जोंहा संनानै गोखा गोखै मुङाव जानायखौ नुनो मोनो। ओ गोदो गोदायनि फायनो सलिबोबाय थानाय बा गोखा गोखै जानांगौ बायदि बायदि जानां गौ बैसागुआव बे आदब बे ओ माखासे बुंनाय खोथा बाथ्राखौ लानानै जोंहाबो बैसागुआव गोखा गोखैखौहाय जानायखौ नुनो मोनो आरो गोदोनिफ्रायनो सलिबोगासि नो दं आरो सलिलांबाय थागोनखौहाय मिजिंथियो। दा बैसागुआवहाय जोंहा बेनि अनगायैबो ओ जायनाखि सोमोन्दोआव जोंहा आमाय आनै बा आदै जानाय बिसोरो जों नि न'खर न'खर हाबनानै जोंहा ओ माखासे माइब्रानि जौ फिसिनाय माइब्रानि जौ होनबा बुजि मोनो ना नों
नोंथां इ मिथिगौ।
हेलौ नोंथां।
ओ मिथियो नोंथां औ।
खोनादोंना नोंथां?
हेल'
खोनादों ना नोंथां?
ओ आं खोनागासिनो दों।
औ औ खोनादोंना नोंथां? औ औ जोंहा माइब्रानि जौखौ जों औ माइब्रानि जौ खौ जोंहा न'खर न'खर हाबनानैहाय लोङो लोंखांनायनि उनाव जोंहा गेदेरा ओन्दैखौ बा ओन्दैया गेदेरखौ सनमान लानानै ओंखारलाङो। बिनि उनाव जोंहा
ओ गामिनि जायफोर सेंग्रा सिख्ला बा लाइमोनफोरा जयै ओंखारनानै जोंहा ओ ओ सिख्लाफोरा दख'ना गोजा बा जोमग्रा गोजा लानानै बेनिफ्राय सें ग्रासा लाइमोनफोरा जोंहा गामसा गोथां, गस्ला गुफुर आरो रेगे रेगां आर'नाइ लानानै जोंहा ओंखारनानै रंजा बाजा मोसानायखौ नुनो मोनो। बेनिफ्राय ओ सनमान लानानै जोंहा ओंखारलाङो। बेनिफ्राय जोंहा उन्दै उन्दै खुदियाफोरखौहाय मना बा पिलास्टिक लानानैहाय जोंहा बायदि बायदि मैगं माइरं जेरै ओ लाव खुमब्रा जोगोनार बायदि बायदि मै गं खांनानै जोंहा ओ मोनसे थि जायगा मोनसे थि नख'र लानानै लाव खार ओंखाम जानाय बायदि जानायखौ खुदियाफोरखौहाय नुनो मोननाय जायो। बिनि उनाव जोंहा ओ थामथि जायनाखि बैसागु थामथि सानाव जोंहा ओ जायनाखि जिद' खालारखालि जोंहा बायदि बायदि खेला खारनाय, बारनाय, मोसानाय बिनिफ्रा चक्लेट अरफ्लांनाय बायदि बायदि दि ओ बादायलायनायखौ जोंहा नुनो मोनो बिनि उनाव थाम थि साननि जायनाखि मोनाबिलि-मोनाबिलि समाव जोंहा ओ जोंनि मुंदांखा मा खासे देंखोगिरि माखासे रोजाबगिरि बिथांमोनखौ लेंहरनानै जोंहा ओ रोजाबना नायबा रंजानाय खौ नुनो मोनो जायनाखि जोंहा गोजाम बोसोरखौ बिदाय हरनानै गोदान बोसोरखौ बरायनो थाखा खाय जोंहा मुंदांखा माखासे ओ रोजाबगिरिफोरखौ लिंहरनानै जोंहा रोजाब नायखौ नुनो मोननाय जायो आरोखि दा नोंथांमोननाव बैसागुआ माबोरै जायो फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
ओ हागोन नोंथां औ बिदिब्ला आङो जोंनि आ बैसागु फोरबो फालिनायनि सोमोन्दै आं नोंथांनो फोरमायनोसै ओ जोंनि बैसागु फोरबो फालिनाय होननानै बुङोब्ला ओ सैथ्र' दाननि जोबथा खालारखौ जोंहा संक्रान्ति हिसाबै मोसौनि बैसागो होननानै फालिनाय जायो खोनादोंना नोंथां
औ औ नोंथां खोनादों
ओ बे मोसौनि बैसागोहाव औ औ नोंथां मोसौनि बैसागोआवहाय जोंहा मोसौखौ थुखैस्रां लोबस्रां गोदान दिरुंफोरखौहाय जोङो गानहोनानै ओ लाव फान्थाव बेफोरखौहाय जोङो ओ थुख्रा थुख्रा हानानै मोसौफोरखौहाय जोङो ओ माला गानहोनाय जायो नोंथां बेबादिनो जोंहा ओंखाम दोनि हांगारखौबो हुख'नानै आ मोसौखौ जोङो फाख्रा सिख्रा गाब होनाय जायो बे फाख्रा सिख्रा गाब होनायनि जाहोनानो जाबाय गोदो गोदाय जोंनि जायगाफ्राव गोबांथार हाग्रा दङोमोन नोंथां जायनि थाखाय मोसा मुफुर फोरा जोंनि ओ जों फिसिनाय मोसौफोरखौहाय ओ उदखार खालामोमोन बैफोर ओ मोसा लख्राफ्रा जानो हायै बायदिनो जोङो जोंनि मोसौफोरखौहाय बेबायदि संक्रान्ति दिनावहाय जोङो मोसौ जोङो ओ बेबायदि गाब होनाय जायो बे बादिनो जोङो संक्रान्ति दिनखौहाय बारहो हर हरनाय जायो बेनि गेजेरजोंनो जोंहा मोनसे संक्रान्ति दिनावहाय दोरोङारि फोरबो फालिनाय माखासे ओ जाग्रा मुवाफोर जानाय जेरै गोखा गोखै जानाय बेखौहाय जोङो संक्रान्ति दिनावहाय फालिनाय जायो बेखौ जों गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समनिफ्राय नो फालिबोनाय बे फालिनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंहा गोदो गोदाय जोंनि आबै आबौमोनहा मोनसे ओ दोरोङारि फोथायनाय दंमोन जे ओ संक्रान्ति दिनावहाय गोखा गोखैफोरखौहाय ज' खांनानै जायोब्ला जोंनि देहायाव बेमार आजार जानायफोरा खारो होननानै जोंहा मोनसे दोरोङारि फोथायनाय दङ'मोन ओ थिग बेबादिनो आरोबाव मोनसे फोथायनाय दंबावो ओ संक्रान्ति दाननि जोबथा खालार ओ अखानायसि सोरांसि समावहाय सतसावलि देंखो दामोब्ला जिबौनि बिदैया गला जायो होननानै जोंनि बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो फोथायबोनाय मोनसे हुदा दं बेबायादिनो जोंहा बैसाग दाननि ओ से अक्ट'खौहाय ओ मानसि बैसागु होननानै जा फालिनाय जायो बे समाव जोङो बयबो‌ न'खरनि सुबुंफोरा दुगैस्रां लोबस्रां गोदान जि गाननानै न'खरनि इसोरखौ जोङो फुजिनाय जायो गुबुन गुबुन धोरोमा गावबा गावनि धोरोमनि नेमखान्थिफोरजों इसोरखौ सिबिनाय जायो थिग बेबायदिनो बाथौ धोरोमनि सुबुंफ्राबो ओ बाथौ धोरोमनि नेम आसार खान्थिफोरजों जेरै सिबिनाय जायो बेबायदिनो मि जोंनि मि मिथिंगा बिखानिफ्राय मोननाय जेरै मोखोना बिबार ओ खाथ्रि बिबार रायदों बिजौ बैफोरखौहाय जोङो मुथा खानानैहाय जोंनि दरखंआव जोंनि लांगोनायाव जोङो एथेबनानै होनाय मोनसे हुदा दङ ओ बेजोंनो लोगोसे जों ना बैसाग दाननि से अक्ट' खालि ओ गिदिरफोरखौ मान होनाय खुलुमनाय आरो उन्दैफोरनो सनमान होनाय बेफोरबायदि मोन हुदाखौ लानाय जायो ओ खायफा-खायफा जायगायाव ओ गामिनि फोथारफोराव ओं खारनानै ज' सनमान लानायनाय हुदाखौ जोङो जोंनि जायगाथिं नुनाय जा जायो नोंथां ओ थिग बेबादिनो जोंहा बैसाग दाननि नैथि अक्ट'खालि गामिनि सुबुंफोरजों माख जोंनि बर'नि ओ दोरोङारि गानजाम जेरै आइजोफोरा दख'ना गाननानै आर'नाइ ला लानानै हौवाफोरा हौवाफोरनि गानग्रा गामसा गाननानै ज' ज' हानजा-हानजा बोराय-बेन्थ' सेंग्रा-सिख्ला ओ बर'नि दोरोङारि दामग्रा जेरै खाम सिफुं सेरजा जथा गंगोना थरखा बिङि बेफोरखौ लानानै बैसागु खुगा मेथाइ खनै-खनै गामि गामिनि न'खर न'खर ओ खायफानाव जौ मागिनाय खायफानाव रां मागिनाय खायफानाव माइरं मैगं-थाइगं मागिनायफोरखौहाय जोङो नुनो मोननाय जायो थिख बेबायदिनो ओ सानथामहालागै ओ जोङो बैसागु फोरबो खौ मागियै मागियै जोङो हगार हरनाय जायो ओ गोदोनि दिनावहाय स्नि सानहालागै फालियोमोन नाथाय आथिखाल समावहाय सुबुं सोदोमस्रि दावगाबोनायजों लोगोसे बयबो गावबा गाव बेस्थ'आव थाजोब्बाय जायनि थाखाय जोङो सानथामहालागैल' बैसागु फोरबोखौ फालिनाय नुनो मोनसै थिग बेबायदिनो ओ बै बैसागु फोरबो फालि फालिनायाव मोननाय जिखिनि रां थाखा फैसा जेरै मैगं माइरं बैफोरखौहाय स्नि साननि उनाव मोनसे ज' जेरै नो थांआ होननाय बायदि खाना जानाय जायखौ जोङो फुंखा हगारनाय होननानै बुंनाय जायो बे समाव जोङो बयजोंबो रंजा बाजा ओ बे दिनखौ हगारहरनाय जायो आथिखाल समावहाय बिदिनो ओ बैसाख जा बैसाख मास मोनसेखौहाय ओ खायफानि जायगायाव ओ बबेबा-बबेबा जायगायावहाय ओ जेरै फांसनफोर खुंनानै माखासे मुंदांखा ओ महरगिरिफोर बा बे फोरोंगिरिफोरखौ लेंंहरानानै हाबाफारिफोर लानाय जायो। हाबाफारिफोर खुंनाय जायो आरो बै हाबाफारि जोंहा माखासे फान्जाइ आवरायनाय खारनाय बारनाय खेला दधुला बैफोर हाबाफारिफोरखौहाय जों लाफानायखौ नुनो मोनो बेबायादिनो गाजा गोमजायै ओ बैसागु फोरबोखौ फालियो ओ बैसागुआ ओ मोनसे बर'फोरनि ओ बियो ओ जोंनि मोनसे ओ धोरोमजों सोमोन्दो गोनां ओ जोंनि बैसागुआ आबादजों सोमोन्दै गोनां जाय फोरबोखौ जोङो रंजायालासे फो हगार हरनो हाया। बैसागु बोथोर सफैयोब्ला जों बयबो गोसो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला जेरै मिथिंगा बिखायाबो गोदान महर लायो ओ फागुन सैथ्र दानावहाय रानज्रेनलांनाय बिलाइ फोरा सिरिलांनाय बिलाइ बिफांफोरा गोदान बिलाइ गोरलै बिलाइ खिलिनानै ओ गोदान महर लायो ओ थिग बेबायाददिनो जोङो बैसागु बोथोरखौ गाजा गोमजायै हगार हरनाय जायो नोंथां ओ नोंथां जोंनाथ सावरायनायनि समाबो सफैबाय जोङो सावराय एसेखिनिङावनो फोजोबनाय जाथोंसै
औ औ नोंथां
गोजोन्थों
गोजोन मोनाबिलि नोंथां